हेल'
औ नोंथां।
औ नोंथाङा कल खालामनायनि जाहोना मामोन।
नोंथांनो कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम मोन हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
नोंथाङा आंनो। दान्दिसे सम होनो हायोब्ला नोंथांजों आं। इन्टारनेटनि सोमोन्दै एसे सावरायगौमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना? दे होमबा नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
औ दा आं गिबियावनो इन्टारनेटनि सोमोन्दै नोंसांजों। फोरमायनो सानदों नोंथांनिसिम जेनेबा औ। इन्टारनेटआ गोदान बिगियान आरो बिरोंदामोननि मोनसे गेदेर दिहुननाय। दिनै बियो जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउनि मोनसे गोनांथार बाहागो जानानै फैबाय। फरायसाफोर जों लोगोसे डाक्टरफोर फालांगियारिफोर आबादारिरिफोर जेनेबा साख्रि आवलाफोरखौ लाफानानै जेनेबा जों गासै फाम इन्टारनेट बाहायो नंगौना?
औ नंगौ नंगौ।
बियो जोंनि सोलोंनाय रायज्लायनाय खामानि मावनाय आरो थांना थानायनि लामाखौ सोलायबाय इनटारनेदा मोन मोनसे बुहुमनां नेटवर्क जाय लाख लाख कमपिार मबायल फन आरो गुबुन डिजिटेल दिडिभाइसफोरखौ फोनांजाबो नंगौना नोंथां? औ इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो सुबुंफोरा बुहुमनि जायखि जाया जायगानिफ्राय गोरलैयै खारिथि। खौ रायज्लायनो हायो आरो गुबुनफोरजों रायज्लायनो हायो। गंसे स्मार्ट फन आरो इन्टारनेट फोनांजाबनायजोंल'। जों माखासे। सेकेणडनि गेजेरावनो जेनेबा जों गियानखौ मोननो हायो।
औ।
औ इन्टारनेटआ सुंजाबथायखौ सिगांनिख्रुइ जेनेबा गोख्रै आरो गोरलै खालामबाय। गोदोनि सोना समाव सुबुंफोरा जेनेबा गंसे लाइजाम मोननो थाखाय गोबां सान एबा आबो नेनो गोनां जायोमोन दिनै जों इमेल आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो गो जेनेबा गोख्रैनो खौरांफोरखौ जोङो दैथाय हरनो हायो हायो।
औ औ।
गोजानाव थानाय जेनेबा लोगोफोरजों। भइस कल बा भिडिय' कल खालामनो हायो। इन्टारनेटनि गुबुन मोनसे गोनां मुलाम्फायानो जादों। बियो जोबनो गैयि खारिथि होयो आर ना।
औ औ।
जेब्लानो जों जारिमिन, बिगियान गेलेमु सावस्रि एबा सोलिफु आयदाफोरनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैयो अब्ला अनलाइन नागिरनो हायो आरो सेकेण्डनि सेकेन्डनि गेजेरावनो जेनेबा जों खारिथिखौ मोननो हायो आरोना।
औ औ।
नाथाय अरायबो नांगौ नायनांगौदि जेनेबा खारिथाया जेनेबा फोथायथाव फुंखानिफ्राय जेनेबा फैदोंना फैयाखै? बेखौ नायनाया गोनांथार आरो ना। आंनि साननायाव जेनेबा इन्टारनेटआ सोलोंनाय आरो रायजेना रायज्लायनाय रायज्लायनायखौ जोबोद गोरलैसिन खालामबाय। बियो समखौ बासायो गियानखौ बांहोयो आरो सुबुंफोरजों मुलुग जों जेनेबा सोमोन्दो लाखिनायाव जेनेबा मदद खालामो आरोना।
औ।
जों बायदि जेनेबा फरायसाफोरनि थाखायबो बियो मोनसे जोबोद बाहायजाथाव आगजु- मानो होननानै बुङोब्ला बेयो जेनेबा जों सोलोंथाइ, गावारि जौगाथाय मोननैखौबो जेनेबा हेफाजाब होयो।
औ।
दानिया आं इन्टारनेटनि माखासे गुबुन गोनांथार बाहायथिनि सोमोन्दै एसे सावरायबावनि नोंथांजों।
औ सावरायजागोन नोंथां।
मानसिफोरनि फालांगि खालामनायनि जेनेबा आदबखौबो आबुङैनो सोलायबाय। दिनै गोबां कम्पिउटारफोरा गावसोरनि दिहुनजानाय बेसादफोरखौ जेनेबा जों अनलाइननि गेजेरजोंबो जों फाननो हायो। फिसा फालांगिनि बिगोमा फोरा जेनेबा वेबसाइट आरो समाजारि बिजोंनि बिजोंनि गेजेरजों जेनेबा गावसोरनि दिहुनजानाय बेसादफोरखौ जेनेबा फोसावनो हायो। बायग्राफोरा जेनेबा बेजेन बेसेनफोरखौ जेनेबा रुजुनो हायो। रिभिउ फरायनो हायो आरो न'नि ओमफ्राय दिहुनजानाय बेसादफोरखौ जेनेबा अर्डार खालामनो हायो आरो ना। बियो सम आरो रां मोननैखौबो बासायो। इन्टारनेटनि गुबुन मोनसे गोनां बाहायनायानो जादों अनलाइन। बेंकिं जों रां दैथायहरनो हायो, बेंकनि बेलेन्सखौ नायनो हायो। मोब्लिब आरो दैनि बिलफोरखौ जेनेबा हरनो हायो। मबाइल फनफोरखौ जेनेबा जोङो रिसार्ज खालामनो हायो आरो जेनेबा जोङो ट्रेन बास एबा जेनेबा फ्लाइटनि जेनेबा जों टिकिट टिकिटखौ जों जेनेबा मबाइलजोंनो बुकबो खालामनो हायो नंगौना नोंथां।
औ नंगौ।
औ सिगाङाव बेंकफोराव सुबुंफोरा गोलाव सारियै जेनेबा गसंनो गोनां जायोमोन नाथाय दिनै बे सिबिथायफोरखौ जेनेबा इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो माखासे मिनिटनि गेजेरावनो फोजोबनो हायो। नंगौना नोंथां?
औ औ।
औ इन्टारनेटआ अनलाइन शपिं खालामनायखौबो जोबोद मुंदांखा खालामदों। जेनेबा सुबुंफोरा गावनि ननिफ्राय ओंखारा लाजासेनो जि जोम, बिजाब, मबाइल फन, इलेक्ट्रनिक बेसादफोर गेलामालनि जेनेबा बेसादफोर आरो गोबां गुबुन गुबुन बेसादफोर जेनेबा बायनो हायो आरो ना। बियो बायग्राफोरखौ जेनेबा गुबुन गुबुन दिहुनजानाय बेसादफोरखौ जेनेबा रुजुनो आरो गावसोरनि बाजेट बादि यै जेनेबा साबसिन मोनसे सायखनो खाबु होयो आरो ना। सावस्रि जोथोननि बिथिङाव इन्टारनेटा गोनांथार बि फाव लागासिनो दं। सुबुंफोरा जेनेबा डाक्टरनि एप एन्ड मेन्टखौ जेनेबा अनलाइन जेनेबा एपइन्टमेन्टखौ जेनेबा जों अनलाइन बुक खालामहरनो हायो जेनेबा जों थाङिनि सिगांनो।
औ
जेनेबा भिडिअ सुबुरुन जेनेबा थायाव जेनेबा बाहागो लानो हायो हागोन। आरो फोथायथाव सावस्रिनि खारिथिखौ जेनेबा जों फरायनो हागोन। हरखाब जाब्रब थायनि साया समाव जेनेबा सुबुंफोरा थाबैनो देहा फाहामसालि फारमासि एब बा एम्बुलेन्स सिबिथाइफोरखौ जेनेबा जों मोननो हायो। नंगौना नोंथां?
औ
औ दा नोंथाङा जेनेबा इन्टारनेटनि सोमोन्दै मा सानो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? जेनेबा इन्टेन नेटआ जोंनि थाखाय माबाय दि जोंनि जिउ खोख्लैदों मोजां ना गाज्रि एसे फोरमायना हो नोंथां?
औ ओ इन्टारनेटआ
औ
गोदान मुगानि ओ मोनसे देरसिन दिहुननाय होननानै बुंजायो। बेयो मानसिफोरनि राय ज्लायनाय सोलोंनाय खामानि मावनाय बायनाय आरो रंजाहोनाय आदबफोरखौ सोलायबाय। दिनै मुलुगनि लाख लाख सुबुंफोरा सोनफ्रोमबो इन्टारनेटखौ बाहायो आरोखि नोंथां।
औ नोंगौ।
दिनै मुलुगनि लाख लाख सुबुंफोरा इन्टारनेटखौ बाहायनायनि जाहोना बेनो। ओ सोरबाया आ
ओ बेखार टाइमाव इन्टारनेटनि गेजेरजों एसे ओ इनजय खालामनो हायो आरोखि नोंथां। बायदिसिना ओ ससियेल मिडियायावहाय बायदिस सिना ओ फिलिम बायदिसिना कमडि बायदि नायनानै। ओ समखौ हगार हरनो हायो आरोखि नोंथां।
औ नंगौ।
ओ बेयो गुबुन गुबुन हादर आरो हारिमुनि सुबुंफोरखौ फोनांजाबो। जायनि थाखाय मुलुगखौ फि सा आरो बांसिन फोनांजाबनायानो, ओ मोनो। इन्टारनेटआ जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउनि मोनसे गोनांथार बाहागो जानानै फैबाय। बेनि अनगा मोनसे मुलुगखौ साननो हानाया गोब्राब जानानै फैबाय आरोखि नोंथां।
औ नंगौ।
ओ इन्टारनेटआ कम्पिउटारनि मोनसे बुहुमनां नेटवर्क जायनि मानसिफोरखौ खारैथि रानलायो आरो गोख्रैनो रायज्लायनो खाबु होयो बेहो बाहायगारि ओ बाहायगिरिफोरखौ इमेल हरो भिडिअ कल खालामो खारिथि नागिरो। ओ नागिरनो भिडिअ नायो। ओ भिडिअ नायनो गेम गेलेनो आरो ससियेल मिडिया प्लेटफर्म बाहायनो खा खाबु होयो आरोखि नोंथां ओ इन्टारनेटनि हेफाजाबजों सुबुंफोरा जायखिजाया समावनो जेरावनिफ्रायबो गियानखौ मोननो हायो ओ फरायसाफोर फोरोंगिरि फालांगिनि बिगोमाफोर बायदि रोखोमनि सुबुंफोरा गासैबो समावनो सानफ्रोमबोनि खामानिफोरनि थाखाय इन्टारनेटनि स याव सोनारो आरोखि नोंथां।
औ नंगौ थारैनो नंगौ।
नि मोनसे देरसिन मुलाम्फाया जादों कारिथिखौ गोरलैयै मोनहैनाय। सिगाङाव सुबुंफोरा बिजाब बाख्रियाव थांनानै खारिथि मोननो थाखाय गोबां बिजाब फोर फरायनो गोनां जायोमोन आरोखि नोंथां दिनै बिसोर अनलाइन नागिरनो हायो आरो सेकेणडनि गेजेरावनो फिननायखौ मोननो हायो आरोखि नोंथां। जे नोङो ओ गुगोल एबा ओ क्रममावहाय मायबा मोनसे जा ओ इन्टारनेटनि सोमोन्दै फोरमायनो इन्टारनेट दा मानि जाहोनाव बोरै बोरै ओंखारनाय होननानै कुइसन सोङोब्लाबो इनटारनेटानो बा गु बा क्रममाव सोंयोब्ला इनटारनेटानो फोरायना होगोन। ओ फरायसाफोरा बेबायदिनो फरायसाफोरा हमवार्क फोजोबनो ओ आनजादनि थाखाय थियारि खालामनो अनलाइन क्लासफोराव बाहागो लानो आरो गावसोरनि गियानखौ जौगाहोनो थाखाय इन्टारनेटखौ बाहायो आरोना नोंथां। नाथाय खायफाया ओ बेबायदि बाहायनायखौ खायफाखौ नुनो मोना मानो होनना बुङोब्ला खायफाया ओ मबाइलावनो मुखुब जानानै बा बायदि रोखोमनि भिडिअ नायनानै ओ गेम गेलेनानै दिनखौ खेलेनायखौ जों नुनो मोनदों नाथाय बेयो गाज्रि हुदा मानो होनना बुङोब्ला जोङो इन्टारनेटखौ मोजां लामायाव बाहायोब्ला मोजां लामाजों ओ दावगानो हागोन बा इन्टारनेटखौ गाज्रि लामायावनो बाहायोबा गाज्रि लामाजों थांबाय थागोन होननानै आं सानो। ओ फोरोंगिरिफोरा सोलोंनायखौ बांसिन गोसो गोनां आरो गोहोम गोनां खालामनो थाखाय अनलाइन फुंखाफोरखौ बाहायो आरोखि नोंथां ओ इन्टारनेटाबो सुंजाबथायखौ सोलायबाय सुबुंफोरा इमेल इन्सटन्ट मेसेेजिं भइस कल आरो भिडिय' कलनि गेजेरजों न'खर आरो लोगोफोरजों सोमोन्दो लाखिनो हायो नोंथाङा बेफोरनि बागै एसे फोरमायलांखादों
औ नंगौ
ससियेल मिडिया प्लेटफर्म बाहायगिरि मुलु गुबुनफोरजों फट' भिडिअ' आरो सानस्रिफोरखौ रायज्लायनो खाबु होयो आरोखि नोंथां सोरबा रोजा रोजा किल'मिटार गोजानाव थायोब्लाबो इन्टारनेटआ मानसिफोरखौ गोरलै आरो गोख्रैै सोमोन्दआव थानो मदद खालामो आरोना नोंथां इन्टारनेटनि। गुबुन मोनसे ओ गोनां बाहायनायानो जादों सोलोंथाइयाव
औ।
ओ अनलाइन क्लास खालामनाय जा कभिड नाइनटिन बा कर'ना भाइरासनि जाहोनाव गोबां फरायसाफोरानो ओ न'आवनो थानानै फरायनो गोनां जादोंमोन। बै समावहाय फोरोंगिरिफोराहाय ओ गोबां मुं खुबिदा बा फरायसालियाव फोरोंनो खुबिदा मोनाखैमोन बेनि जाहोनाव ओ फरायसाफोर फरायसाफोरनो ओ बिमा बिफाफोरा मबेल बायना होनो गोनां जा दोंमोन बा इन्टारनेट फोनांजाबना होनो गोनां जादों बेबायदिनो इन्टारनेट फोनांजाबनानै फोरोंगिरिफोरा भिडिअ कलावहाय बेसोरखौ फोरोंनाय जायोमोन आरोखि नोंथां। बेबायदिनो गोबां सोलोंथाइया वेबसाइ बेसेन नाङै फरा